खोनादोंना? औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों अ
ओं ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ खोनादों गोजोन मोनाबिलि बिदिब्ला दिनैनि सावरायनो लानाय आयदानि सायाव सावराय जाासिगोन ना
औ औ सावरायजासिगोन
ओ ओम दिनैनि जोंनि सावरायनो लानाय आइ दायानो जाहैबाय ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नारजि अमा
औ नारजि अमा ओं
ओं नारजि अमा होनबाथ' जोङो ओ सो गासैबो बर'आनो मोनथियै गैया आरो सोरबा जानानै मोजां मोनै बेबोथ' नङा नालाय ना दा नारजि नारजि अनला होनबाथाय एकदम बारे बयनि बो उदैया खना खनला बुंजोबखायो आरो खि। दा बिदिबा जोङो जागायनोसै ना?
औ जागायनोसै दे ओं।
ओ बिदिब्ला आं नोंथांनाव माखासे सोंथि सोंसै आरो ना?
औ औ दे दे
ओ नारजि आरो अमाखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन मानो हाया जानो। गिबियावनो फोरमायलांग्रोसै थारमाने जोंहा नारजि होनोबा जोंहाथ माबाखौसो बानायनाय जायो नालाय बे फाथोखौसो फार्स्ट दे औ
रोखोमसे फाथो मुंनि लाइफ थांखौ जोङो
औ माबानानै मा होनो खानानैहाय ब गोरान फोराननानै लाग्रोनायनि उनावसो बेखौ नारजि महराव मोननो हायो आरो
औ माने बियो गिबियावहाय मोनसे गो थां मैगंसोमोन ना
औ गोथां मैगंसो ओमफ्राय बेखौ माबानानैसो मा होनो खानानै बिदिनो सान्दुंआव फोराननानैसोहाय नारजि महराव खालामनानै लानाय जायो ओमफ्राय बेखौनो नार्जि होननाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय जोंहा बेखौ संनो थाखाय थाखाय मा होनो गिबियावनो संनोबाथाय जोंहा दैयाव बा हरसे बा सानसे बिदि सोमनानै लाग्रोयो आरो नारजि औ नारजि हाय बिदि सोमनानै माने रुइनाय नि आरो रसे रइनायनि मे बेखौ सोम सुखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय संसैबाहाय बोखांबाय मोजाङै सुबाय ओमफ्राय मोजाङै सुनानैहाय रुनानै लाग्रोयो आरो बेखौ मोजां रुनानै ओमफाय खारै होनानै मोजाङै रुबाय ओमफाय बिदिनो साग्लिबाय आरो रुइजासे रइ रूना नै साग्लिबाय ओमफायो उनावहाय हाय मा होनाय जायो जेरै अमा होनदोंना अमाखौहाय जोंहा औ अमाखौहाय एवनानै ओमफाययो नारजिखौहाय होसननानै होनोसै आरो।
औ नोंथाङा जे मोनसे खोथा मखलांदों नोंना र आं नोंथांव मोनसे कुइसन सोंनोसै नोंथांंनाव आं मोनसे सों थि सोंनोसै ओ बि सोंथियानो जाहैबाय नोंथाङा जे बुंदों ओ खारदै बाहायो।
औ औ औ
खारदैखौ जों मा बोरै बाहायो जोङो मानिफ्राय दिहुननाय बायनानै मोननाय ना जों मिथिंगानिफ्रायनो दिहुननाय मा रोखोमनि खारदै खारदै माने मा
ए खारदै होनोबा जोंहा जाबाय बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने थाव जाबांनाय हुदा गैयामोन नालाय। जेरै औ बेनिखायनो मैगंफोरखौ रुनानै जायो आरो बे मा होनो मैगंफोरखौहाय माबानो थाखाय माने बे गेब्लेया नालाय बियो माने नारजियाथ जानला मोनानला गेब्लेया नालाय ओरैनो
माने रुइनायनि थाखाय आरो ना रुइनायनि थाखाय
औ रुइहैनो थाखाय बेखौ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै थालिर ओमफ्रायो जेरै मुदुफुल बिफांनि देन्था ओमफ्रायो जेरै सिबिं बेसर सबाय बेफोरनि माबा होनो जिगाब फोरा बेफोरखौहाय मा खालामनाय जायो सावनानैहाय हाथब्ला खालामनानै माबानानै ओ खारै बानायनाय जायो आरो बेखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय होननानै बुंनांगोन आरो मानोना जोङो बेसर सिबिं बे थालेर बेफोरखौथ जों मिथिंगानिफ्राय मोनो नालाय। बेसर सिबिंफोराथ जाहैबाय जों आबाद मावनानै मोननाय जेरै बेफोरखौ मारा होखांनानैहाय जोंहा जिगाब साबा थायोना
बेखौ सावनानै खारै बानायो आरोना।
न'आवनो बानायनाय जायो आरो।
औ आमफ्राय बै खारैखौ जेनेबा जों साननानै हांगार खालामबाय बे हांगारखौनो जोङो ओंख्रियाव होयो ना माबा मोनसे माबाजोंहाय जोङो ओंख्रियाव होनानै खारैखौ होयो बे हांगारखौनो खारै बुङो ना हांगारनिफ्राय माबा मोनसे दिहुननाय जाबावो।
हांगारखौनो जों ओंख्रियाव होआ माने जोंहा ओंख्रियाव होनो थाखाय बेखौ हाथफ्ला बानायनानै फोराननानै बिदिनो लादुमा लादुमा खालामनानै बल बादि ओरै दुलु दुलु खालामनानै दोनो आरो आमफ्राययो बेखौहाय जोंहा मा होनो जानोसैब्ला जेब्ला जानायनि टाइम फैयो माने खारै होनांगौ जायोब्ला जोंहा बेखौहाय माबानानै नालेंखर खथार थायोना नालेंखर खथा जोंहा नारेंखर जाख खांनानै जे जों माबायोना खथा मोनोना औ नालेंखर फिथाइनि खथा मोनोना बेयावहाय माबा ना नानैहाय बै गुदुं खालामनानैहाय बेयाव जिगाब एसे माने दोंफा दोंनै होनानैहाय माने बेयावहाय ओ बे हाथफ्लाखौ देख्रुबनानै आरामसे दै होनानै फसरनानै खारै बरननाय जायो आरो ओमफ्राय बे दैखौसो जोङो ओं
औ ओं बेजोंनो ओंख्रिया ओ जोबोद मोजाङै रुयो जानांगौ ना? जायनि थाखाय जोङो नारजि ओंख्रिखौ जोङो ओ बिगाबनिफ्राय जोङो लाव लाव बिदै महराव जों मोनजानो मोननाय जायोना?
औ ओमफाय आंबो मोनसे खोथा सोंसै
औ
आह बर' समाजाव नारजिखौ लानानै माबाफोर फोथायनाय दं नामा?
ओ औ जोंहा फोथायनाय दङ' बर'फोरा हाय ओ बेखौ जोङोहाय सोरनिबा नखराव जोङो सुबुं थैयोब्ला हो सुबुङा थैयोब्ला बियो जोङो जि दिनाव जों बिनि खौ दसा गारो बिनि उनाव जोङो बिनि उनाव ओ मालानि समाव जोङो जि दिननि बा जिसे दिन हाउलागै जोङो बसबो खुङो बै बस खुंनायाव जेब्ला जोङो बै थैनाय सुबुंनि मुङाव रुंसारि जानाय सुबुंनि मुङावहाय जोङो ओ माबायावहाय बसावहाय जोङो नारजि अरगाराब्ला बे सुबुङा जोंनि ओमफ्राय जानगार लाङाबा सुबुङा जोंजोंनो गोबानानै थायो होननानै जों बेबायदि मोनसे जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय दं आरो। बेनि अनगायैब्लो ओ सोरनिबा सोरनिबा सुबुंनि नखराव सोरबा गोदान आलासि फै-फैदोंब्ला फैफेरै आलासि फैयोब्ला बे आलासिनोलायनो ओ नारजि ओंख्रि जाहो हरोबा जोङो नारजि अरगानाय जायलायनो सोमोन्दो गारनाय जायलायनो। बिनिखायनो जोङो ओ फैजेननाय आलासिनो जोङो नारजि ओंख्रि जाहोनाङा होननानै जोंनाव मोनसे फोथायनाय दं आरो।
औ औ औ खोनादों ओमफ्राय बिदि, फोथायनाया दा जोंनि समाजाव बेसेबां गनायथावो आरो बेसेबां गनायथावा बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
ओ हागोन नोंथां, ओ दुद ओह जोंनि समाजाव आंनि बायदिब्लाथ' बे एसेबां गनायजा थाव नङा, मानो होनोब्ला मानसिनि सोमोन्दोआ जि जानाय लोंनायजों जाया नङा होनबा,
औ औ नगौ जानो?
थ्रि सोमोन्दोखौ लानो लाखिनो हाया जोङो, जुदि जोङो सोरबा, आलासि फैनायाव बे आलासिनो जोङो नारजि अर अरगारब्लानो जाहोब्लानोखि नारजि अरगारनाय जायो बेजों जों सोमोन्दो गारनाय जायो बेथ' नङाना। नारजिया जोंनि मोनसे जामुं। सो। नङा होमबा। जायखौ जोङो ओ, अमाजों बा माबा मोनसेजों जोङो संनानै ओंख्रि जायोबा। बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। बेखौ जोङो जानानै जोङो बिनि थावनायखौसो जोङो लायो। अब्ला बे बे सासे सुबुंजों जों सोमोन्दो गारनाय होनना जों बोरै बुंनो हागोन।
औ औ नंगौ
आंनि बायदिब्ला ओ बियो एसेबां गनायजाथाव नङा आरोखि।
औ औ नंगौ माने बे गोखा जानायनि थाखायनो माने सोमोन्दोफोरखौ गोखा बिदि साननानै लायोमोन खोमा।
औ बेबायदिनो सानोमोन जानांगौ। आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि
औ आरो नारजिफोरखौथ' जोङो। औ दे।
ओ जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि बर'फोरा नारजिखौ मा मा हाबायाव बाहायो। नारजिनि बाहायथिनि सोमोन्दै आंनो एस, एसे फोरमायदो नोंथाङा।
अ नारजि बायदिना आं। ओरैनो जोंनि बर' समाजाव नुनायावथ' माने सारादु माने खुंनायावनो बाहायनायखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो ओमफाय। बिनि अनगायै ओरै। मा होनो गोथै सावनो थांबाबो जोंनि बर' समाजावहाय गोथै सावनो थांबाबो माने बैयाव जेनेबा गोथैखौ सावखांनानै फैनोसै समाव जेब्ला रायजो राजाफोरा फैनो नागिर ना न फारसे। बे समाव माने दैयावहाय बय बो माने मानसि गोथैखौ सावखांजोबनानै आरामसे माने दुगैनानैहाय बेयावनो माखासे बस्थुबो थायो आरो लोगोसे माइरं ओमफ्राय ना गोरान बिदिनो ओमफायो सिबिं। सबाइ बेसर। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नारजि गोरानखौबो होफायो आरो बेखौहाय जोङो बै जायगायावनो माने गोथै सावनाय सेरनि जायगायावनो दुगैनानै दैमाफोराव दुगैयोबोला बेयावनो अरगारनानैसो नआव फैनांगौ अब्लासो माने। सान्थि जायो होननानै बेफोर बायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बर' समाजावहाय।
औ फोरमायनो थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ।
ओ जोङो अ दे बिदिब्ला दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेसेयावनो फोजोबनोसै ना।
औ औ दे औ औ।